हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दायो प्रि दंथ'यो नामा? नोंथाङा दायो फ्रिं दंथ'यो नामा होन्दां। अ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन‌ ना? नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन? आतसा। दा नोंथाङा आबहावा गेब्रेंनायनि बागै फंनैसो बुंलाय।
ओ आबहावा गेब्रेंनायाना जोंनि बे मिथिंगायारि नेमखा बे आहावा गेब्रेंनाया आथिखालाव गोबां रो बारायबाय एबा गोदो गोदाय एबा आबै आबौनि समावह जा एसेबां बेबायदि आबहावाया गेब्रेंनाय नङामोन।
औ औ औ।
जुगाव नायनो थाङोब्ला जोंनि आबहावाया गोबां गेब्रेंबाय एबा गोबां रोखोमनि सुबुंफोरखौ खहा खालामबाय एबा जिब जुनार खहा खालामदों मानो होनोब्ला मा बोरै होनोब्ला जोंनि सुबुंफोरा आथिखालनि मुगायावहाय जा गोबां बारायबाय एबा सुबुं सुबुं सानखोआ गोबां बारायबाय जायनि जाहोनाव जोंहा थानो थाखाय न' एबा जायगा लानो थाखाय बिफां लाइफां दानफायबाय।
औ औ औ।
गावनि न'खौ लुबाय। आरो सुबुं अनजिमा एबा सुबुं सानखोआ बांनायनि थाखाय बिसनि गाननाय जोमनाय नि थाखाय नांगौ बायदि राहा ला-लानो थाखाय ओ गस्ला जि बायदिसिनानि इन्डास्ट्रिफोर एबा बेफोरबायदिनो दारिमिनफोर गायसननाय जेराव उखुन्दै खुग्रा मुवाफोर बाहायबाय सुबुं अनजिमाया सानखो एबा बारायनायनि थाखाय
नोंगौ नोथां नोंगौ
औ जेरावहाय जा आफावाया उखुन्दैया आफावाजों गोरोबनानै जेराव आफावा गेब्रोंदों
औ औ औ
बिदिनो गोबां रोखोमनि सुबुंफोराहाय जा गारि मथर बायदि बायदि गावनि आखाइजों बानायबाय जेराव बेफोर गारि मथरा हासिनिफ्राय मोननाय दिडिजेल पेट्रल केरासिन बेफोरबायदिजों खारो बिसोरो औ ओंथां बिफोरो सालायब्ला एबा खामगारनानै गारि सालायनाय एबा सालायनायफोराव खाम गारनानै उखुन्दै महरै ओंखारबोयो गारिनिफ्राय जेरावहाय जा बेफोरबो जोंनि आफावायाव गोरोबनानै आबहावाखौ माने गेब्रेंङो जेरावहाय जा आफावा गेब्रुंबायना बिनि थाखायनो जोंनि बारहावाया गुदुं जाबाय सुबुं सुबुङा आथिखालाव जा थानो थाखाय जायगा नागिरबाबो मोनला जाबाय मानोना बे बुहुमनि दुंथाया जोबोद दुंबाय जेराव जोंनाव अक्सिजेन होग्रा बिफां लाइफांखौ जों सुबुङा दानफायजोब्बाय ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि थाखायनो जोंनि बे बुहुमावहाय जा गुदुं एबा
गुदुंनि बिबाङा बारायबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बिदिनो जोंनि सुबुं सानखोआ बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो आथिखालावह जा बिनिजों लोगोसे इन्डास्ट्रि एबा मानिबा इन्डास्ट्रिफोर फेक्टरिफोर बेफोरो माने बारायगासिनो आरोना
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
खुन्दै खुग्रा मुवाफोरखौ बाहायनाया आथिखालाव बांसिन जाबाय
औ औ औ
जायनि जाहोनाव जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासिबो जिब जुनार एम्फौ एनला मानसि बेफोरबायदिया गोब्राब जाबाय आरो ना थांना थानायनि थाखाय आथिखालाव नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ
नोंथाङाबो जुदि मोनथियोब्ला फंनैसो बुंनो हागोन नामा नों
आदसा बागै नोंथां? आबहावआ गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेनायाथ' मोनसे मिथिंगायारि सम्पदखा बेखौ बयबो मोनथिखायोना नोंथां। आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला माने दानि जुगाव जेरै गारजा मुवा प्लास्टिक प्लास्टिकफोर ओरै लेथ्रा लेथ्रि गारनायनि जाउनावबो आबहावा गे गेब्रेङो। आरो बेफोरखौ मोनसे जायगायावनो गारा नोंथां बेफोरनि सायावबो आबहावाया गेब्रेङो माने ‌।
औ औ।
आरो बेफोरखौ जिब जुनारनि थैनाय जेरै थैनानै सेवनानै गेसाव मोनामनाय बेफोरबो आबहावाया गो-गोरोबनानै आबहावाखौ गुब्रुं खालामो गुबुंले खालामो आबहावाखौबो। औ नंगौ आरो जि-जिब गारजा मुवाफोरखौ जा जेराव मेराव गारनानै बुथुमनानै सावनाय बे फोरबो जाबाय गेब्रेंहोयो आबहावाखौ आरो हाग्रा बंग्रा हाग्रा बंग्रा सावनायाबो गेब आबहावाखौ गेब्रें होयो आरो दारिमिननि दारिमिननिफ्राय ओं खारनाय उखुन्दै जि गार जि उखुन्दै बेफोरबो आबहावाखौ गेब्रें होयो माने नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो दारिमिन बहायनायाव जि दारिमिन बहायनायाव माखासे लेथ्रा मुवा बेफोरखौबो जानला मानला गारनायनि सायाव आबहावाया गेब्रेङो।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
आब' दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जि लेथ्रा दैफोर बि फोरखौबो दैमायाव गारहैयो बेफोरनि सायावबो आबहावाया गेब्रेनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आदसा नोंथांमोननि ओनसोलाव दंफां लाइफां दानफां दानफायनायनि जेबो राहा लायाखै नामा? दानफायनायखौ होबथानो थाखाय जेबो राहा ला नाय नुवाखै नामा नोंथां?
ओ आथिखालावथ' बेबायदिया सोलिदों बयनिबो ओनसोलाव सोलिदों ना।
औ औ।
बेबायदि दंफां लाइफां होबथानाया आथिखालाव जा बयनिबो ओनसोलाव सो लिबाय मानोना जोंनि बे बुहुमाव जा बिदुं दुंथाया गोबां
औ नंगौ नोंथां।
सुबुंफ्रा थानो हाया जाबाय जेराव जोंनि आबाद मावनाय फोथारफ्रावहाय जा आबादफ्रा मोजां जाला। बे आबहावा गेब्रेंनायनि थाखाय बिनिखायनो बिफां-लाइफां दानायफोरखौ जोंनि ओनसोलफोराव हायजा होबथाबाय। जोंनि ओनोलावल'ङा बनिबोओनोलाव थथाबबाय नोंथां आरो बेबायदि गिदिर गिदिर इनसारस्रि बाइक सालायनायफोरखौ एबा बेफोर उखुन्दैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरनिफ्राय गेब्रेंनाय फ्राय होबथानो थाखाय आथिखालावहाय जा गारि मथरफोरखौबो बेटारिनि बाहायबाय आरो ना नों
औ नंगौ नोंथां। आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो आबहावा गेब्रोंनायखौ होब थानो थाखाय नोंथां बिफां-लाइफांबो गायनाय गायबाय होननाय खोनानो मोनदों आं ओरै टाउन सहरफोरावबो ओ गिदिर गिदिर फिल्ड थायो जेरै बल गेलेग्रा फिल्ड कलेजफोरावबो कलेज ओरै फराय ओ फ-फरायसालिमा फरायसालि बेफोराव बिफां लाइ गायनायखौ नुयो होननाय खोनादों नों नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां मानोना आथिखालावहाय जा जोङो बेफोराव बिफां-लाइफां ओरजा टाउन ओरैजा कलेज स्कुल बेफोरबायदियाव ना जोङो दंफां-लाइफां गायोब्ला जोङो अक्सिजेन मोनगोन लोगोसे बिनि सायाव सायहा मोनगोन आरो जोंनि बुहुम बिखाया गुसु सुगलाय जाबोगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जायनि जाहोनावहाय जा बे जों आबहावा गेब्रेंनाय एबा आबहावा गेब्रेंनायनि राहायै जोङो जेबो खहा जाया एबा सुबुङा जेबो खहा जायैनि थाखाय जों बेबायदि राहाखौ लानांगौ आरो फरायसाफोरल' नङा फराय फरायसाफोरजों लोगोसे जों गावनि न' एबा लामा गामिनि लामा एबा टाउननि लामा गाव गावबागाव सोरबा थिना लासिनो माने बिफां-लाइफां गायोब्ला मोजां आरो ना मानोना बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा जा आबहावा गेबेनायखौ होबथानो हागोन आरो ना नोंथां।
औ आरो बै गारजा मुवा जे प्लास्टिक बेफोरखौ लामा सामा जेराव जेराव-मेराव गारालासिनो मोनसे जायगायावनो हाखर जावनानै फबनानै दोनोब्ला बेफोरबो आबहावा गेबेंनायखौ होबथायो होननानै नोंथां। आबहावा गेबेंनाय बेफोरावबो खम जायो होननाय खोनानो मोनदोंना नोंथां। नंगौ
नंगौ नोंथां मानोना बेबायदि न'आव बाहायनाय
बुंलाय नोंथां
मानोना बेबायदि न'आव बाहायनाय प्लास्टिक, बथल प्लास्टिकनि बथल बेफोरबायदि जों हाथाय बाजाराव थाङोब्ला प्लास्टिक बायदिसिना लाबोयो न
औ नंगौ नोंथां
बेखौ माने जोङो जेराव-मेराव लेथेर-फेथेर गारालासिनो माने जोङो न'आव बेफोरखौ जमा खालामनानै सावालासिनो, जों प्लास्टिकफोरखौथ' सावोब्ला औ उखुन्दैया जोंनि आबहावायाव मिलायनानै आबहावाखौ गेब्रेंनो होयोना बिनि थाखायनो जोङो न'आवहाय जा जमा हैै प्लास्टिक बथल एबा प्लास्टिकफोरबा एबा सेवना थाङै बुस्थुफोरखौहाय जा जोङो नवावहाय जमा दोननानै जेहेतु सरखारनिफ्राय गारि फैयोना एबा दाखोर लांग्रा प्लास्टिक लांग्रा बेफोराव हरनांगौ आरो ना। माने बेबायदि हरोब्ला जोङो प्लास्टिकफोरखौ सावाब्ला जोंनि आबहावायाहाय जा गेब्रेंनाया माने खमायो आरोना। जेराव आबहावा गेब्रेंनाया जोबलांगोन आरोना बेबायदिब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आरो बे जिब-जुनारनि गोथै-सहफोरखौबो जेराव मेराव गारालासिनो हाखर जावनानै फबनानै दोनोब्ला बेफोरबो
औ नंगौ नोंथां
आबहावा गेब्रेंनायखौ खम खालामो आरो ना नोंथां माने आरो बिफां-लाइफां दानफायनायखौ बिफां-लाइफां दानफायनायखौथ' सरकारा बन्द' खालामबाय होननाय खोनादों बन्द' खालामसिगोन होननाय खोनादों आं नोंथां। माने बिफां बिफां बिफां फांसे दानफायनायनि सिगां जोंनि सुबुं माहारिया बिफां फांसे दानफायनायनि सिगां साननानै बेयाव फांथाम बा फांबा बि बिफां गायोब्ला जे बे बिफाङा जे अक्सिजेन होफिनगोन बिखौ बिसोरो माने साननानै बिफां-लाइफां गायनाय हाबाफारि खौ आखायाव लाबाय होननाय खोनादों सरखारखौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओहोम
नोंथाङा जा बाथ्राखौ लादों बे सैथो।
औ औ औ। आरो आबहावा गेब्रेंनाया नोंथां खोनायाखै नोंथां? आबहावा गेब्रेंनाया सुबुंनि जिउआवबो बेमार लाबोयो होननाय खोनादों आं नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ। आबहावा गेब्रेनायजों गोबां सुबुङानो जिउ खहा जादों। ओहो नंगौना नोंथां?
औ न नंगौ नोंथां नंगौ।
औ।
जेराव जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय एसे सिगाङाव सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जों गासैखौबो मानिनानै सोलिबानो जोंनि बे बुहुम बिखायाव एबा जोंनि बे बुहुमाव जा आबहावा गेब्रेंनाया जोबस्रांलांगोन एबा लासैनो खमायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना नोंथां। बेफोर नेमखान्थिफोरखौ जों मानियोब्ला नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। आदसा नोंथां
औ औ।
हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय म बाय आसा खालामो नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ नोंथां ओं दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे।